हेलौ नोंथां औ औ औ खोनाबाय खोनाबाय नोंथां आ बिदिब्ला डाइरेक टपिकआव बारखानसै नामा नोंथां
औ जागायदो जोंना गुबैयै सावरायनांगौ आयदायाव जोंहा दिनै मानि सायाव सावरायगोन नोंथाङा फोरमायगोरदो
दिनै ससेल मिडियाखौ लानानै एसे सावरायनोसै
औ गुबै थारैनो औ दे दे दे मोजाङैनो आयदाया आं मोजां मोनदों नों नोंनि आइ
औ औ ना दा जों ससियेल मेडियानि सिङाव नायोब्ला गोदोनि समाव जोंनियाव ओ मबाइल फन गैयैनि थाखाय जों ससियेल मेडियाखौ बाहायनो मोनामोन आथिखालाव ससियेल मेडिया फैनानै गोबां सोलायबाय आरो ससियेल मेडियायाव थानानै गोबां मानसिफोरा सम बारहोसै निफ्राय गोबां मानसिफोरानो हमनानै ला स्टुडेन्टफोरानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोजां मोजां इनफरमेटिभ भिडियसफोर नायनानै आ नांगौ जानाय माखासे गियानफोरखौ आरजिनानै लानो हायो आ कलेज फरायरायनाय फुबाय थानाय स्टुडेन्टफोराबोथ' गोबां कुइसन एन्सारफोरखौ माने ससियेल मेडियानि गेजेरफोरजोंबो मोननो हासै आरो बेजों लोगोसे जोंहा ससियेल मेडिया फैनाय लोगो लोगो बिजनेस फोराबो गोबां सोलायनाय फैबाय एनिफ्राय गोबां माने माखासे मानसिफोर दङ ससियेल मिडियाखौ बाहायनानै रांफोरबो आरजिनाय आथिखालाव नुसै आरो दायो ओ गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालाग जै ससियेल मिडियााया माबायदि सोलायनाय फैखो गोदो माबायदिमोन आरो दायो होम माबायदि बेफोरखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
हागोन हागोन नोंथां हागोन नोंथां गोदोनि समाव गोबां सुबुंफोरा ससेल मिडियायाव ससेयेल मिडियाया मा होननानै मिथियामोन
औ नंगौ नंगौ
बांसिन सुबुङानो ससेल मिडियाखौ बाहायामोन बा इउस खालामामोन दा आथिखालाव जोङो ससियेल मिडिया याव जोङो नों जुदि मोजां हाबा मावोबा नोङो गोबाङै नोङो सुबुं माहारिजों अनसायजागोन जुदि नोङो ससियेल मिडियानि नि गेजेरजों नोङो गाज्रि हाबा मावोब्ला नोङो समाजाव मा होनो मोनसे मोजां नाम आरजिनो हानाय नङा जुदि नों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों जुदि मोजां हाबा मावोबा गोसारगोन नोंनि हाबा मावनाय आ मोजां फिथाइखौ जों मोननो हागोन गोदोनि समाव ओरैबायदिमोन नोंथां सुबुं माहारि फोरा गोदो ससियेल मिडियाया मा ससियेल मिडियाजों जों मा ख खालामनो हायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बबे बबेयाव थांनो हायो बेफोरखौ मिथियामोन आथिखालाव गोबाङै सोलायनाय फैबाय आथिखालाव मा होनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों माखासे ओ मिथियै बाथ्राखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनानै जों माखासे बाथ्राखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मिथिनो हायो आरो बेफोरो आ खालाव गोबाङै जों गोसारबाय जोङो ओ ससियेल मेडियानि गेजेरजों बा फेसबुकाव बा इउटुबाव जोङो भिडिय खालामनानैबो नोङो गावनि रोंगौथि जों देखायनो हायो ओ गावनि रोंगौ भिडिय'फोरखौ खालामनानै जों फैसा बा माबा मोनसे आरजि-आरजिना खालामनो हायो बा गावनि मुंखौ जोङो गोजौ फारसे जोङो लांनो हायो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जुदि जोङो मोनसे भिदिय खालामनो थाङोब्लाथाय जोङो फेसबुकाव हेगारनानै जुदि नोङो मोनसे मोजां भिडिय इनफरमेसन बा नोंनि गियान बा सोरखौबा जोङो बुजायनो हानाय मोनसे भिडिय खालामनो हायोब्ला हा भिडिअ खालामनानै जुदि जों ससियेल मिडियाआव होयोब्ला नोङो नोंनि थाखायबो मोजां जागोन नोंनि मुङाबो ब गोजौआव थांगोन बा फैसा आरजिनो हागोन होननानै आं सानो माने गोदो माने ओ बेफोरनि फारसे जोंनाव गियान गैयामोन माने बै गोदोनि समाव जों ससियेल मेडिया बाहायोब्लाथाय जोङो मा मोनगोन जेबो मोना होननानै सानोमोन आरो जुदि जोङो बै समाव जोङो ससियेल मेडियानि एसे बारा गि गियान गैयामोन दा आथिखालाव जों बांसिनै गियान फैबाय होननानै आं सानो आरो नोंथाङा। नंगोना नङा आं बिनि सायाव आं बुंनाय जाबाय आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां बुंनाया थिगानो
आं रा आं इखो आरो इखो बुंबावगोन नोंथां माने आथिखालाव माने ससियेल मिडि मिडियानि सायाव सावरायदो नालाय नोंथां ना ससियेल मिडियाव ओरै बेबायदि जाबाय जे जों आथिखालाव सुबुं माहारिया ससियेल मेडियानि गेजेरजों माखासे बिजोंफोराव माखासे ससियेल मिडियायाव जोङो माखासे बुंङि खोथाखौबो बुंनानै जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ जों गोसार होनो हाग्रा जाबाय जायनि जाहोनाव समाजाव मोजांबो फैदों गाज्रिबो फैदों बेखौ जोङो सुबुं जो जा-जाय फरायसाफोर बा गासै जोङो स सुबुंफोरा जोङो बिजिरना नायनांगोन अबे गाज्रि अबे बेयो मोजां नङा बिनि सायाव जोङो मोजाङै बिजिरना नायोब्ला जोङो जोंनि जौगानायनि बेलायाव आरामसे गोजौ फारसे थांगोन नाथाय जोङो ससियेल मिडिया फैदों ससियेल मिडियाया ओ मोनसे मोजां लामाजों फैगासिनो दं होननानै जुदि जों गाज्रिखौ जोङो जुदि गाज्रिनि थांनायखौ जों बांसिनै सापर्ट होयोब्लाथाय ओ हेफाजाब होयोब्लाथाय ससियेल मिडियाआव गुबुंले जागोन बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो माखासे जौगाखांनाय हाबाखौ जोङो मावनो थांनायनि बेलायाव जोङो जुदि गाज्रि हाबा मावनायखौ जुदि जों हेफाजाब होयो ब्लाथाय जों फैबाय थानाय माबाफोराव जोङो माखासे जेंनाजों सोमजिगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां दाथ बिदिनो सोलियो नोंथां माखासे समफोराव जोङो सावरायनानै जोङो मिथियो जे माखासेफोरा बिदिनो जायो माने मोजांबो आरो नोंथां आंनिबाथ' ओ ससियेल मिडियाखौ बाहायनो हायोबा नोंथाङा मा सानो
ससियेल मिडिया आथिखालाव गोबां फैबायबो नालाय। थाखाय आरो गोजान गोजान रायायनो हाया खौरांफोरखौ मोनलाय
औ नंगौ नंगौ औ औ औ बियो माने गोदोनि समाव बिदिमोन आरो औ औ।
गोबाव सम लायोमोन। आरो मबाइल फनफोर गैयिनि थाखाय। बे ससियेल मिडियाफुरैनि थाखाय। जाना फैबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों। बे माने मोजां आरो जोंनि थाखाय ससेल मेडिया
औ
सोंहरब्रबनोब्लाबो मोनसे जाबाय
औ नंगौथ' औ
राइड औ नंगौ औ
जायगायावनो जाया मानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों खौरां जों गोरलैनो थाब औ बेफोरो हा माने इमप्रुभ जानानै फैबाय। बेफोर माने आथिखालाव एसेबां प्रब्लेम गैला। ग्र खालामनो
औ औ नंगौ नोंथां औ नोंथांनि सोदोबखौ बारा मोजां खोनाफैदासै नोंथां।
आ आ एबार खोनाबाय
औ दे खोनाबाय औ।
औ औ ससेल मेडियानि गेजेरजों गोबां बिजिनेसफोर मावनो हायोसै आरो बिजनेस मावनायफोरखौथ नुखायोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों
औ नंगौ नंगौ
फारसेथिं फरायनायनि फारसेथिं नायोब्ला जोंहा लाइमोनफोरा ससियेल मेडियानि गेजेरजों माखासे क्लासफोराव मोनजोबै साबजेक्टफोरखौ ससियेल मेडियाफ्राव सार्च खालामनानै बोनानै फरायनो हायो।
एज ओं ओं नंगौ र नोंथांनि बुंनाया थार सैथो
ससेल मिडिया बेबायदि सुबिदाखौ आथिखालाव जोबोद मोजाङैनो होगासिनो दङ आरो फारसेथिं गावनि फरायनां‌गौ सम गावनि माखासे माने गोनांथि गैयै गेम्सफोरखौ गेलेनानै माने सम बारहोयो गावनि फरायनांगौ गावनि माखासे गुबुन गुबुन खामानि मावनांगौ फोर समफोरखौ माने बारहोयो आथिखालाव सोरबा सोरबा बायदि खोनादों नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
थांमाने जोङो जों ससियेल मि फेव गाज्रि बाहायनायनि सायाव नु मा होनदों नोंथां।
औ अ
औ माने जोङो बेफोरखौबो जोङो साफ्रोमबो मा होनो सोरबा सासे सानैयाल' बेखौ बुङालासेनो जों गासैबो ओ जो बर'नि गासैबो माबाफोरा बुंनो हाग्राफोरा जों गासैबो बेखौ ज' जानानै मोजाङै बोसोन होयोब्ला बैफोरनि जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांनो हागोन होननानै आंनिफ्राय सानो आरो नोंथां माने दाबोर थ जों नुनो मोनो ससेयेल मेडियाव गोबां सुबुङा मोजांबो गोबां सुबुङा गाज्रि लामाजोंबो आवगायलांगासिनो दं बिनि सायाव जोङो मो जां नोजोर होयोब्ला जों साफ्रोमबो सुबुं माहारि
औ खोनायासै माथो नोंथां?